हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादो नोंथां।
औ नोंथाङा दायो फ्रि दङबा दा। मोनसे आयदानि सायावसो नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आंङो।
औ।
बे आयदायानो जाहैबाय। मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोरखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों।
औ।
सावरायजागोन ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ अब्ला आं दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ।
दैज्लां बोथोर होनबाथ' जोंहा बयबो मोथिखायो जेनेबा जोंहा। ओ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो। आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे हारि बेनिखायनो आथिखालावबो। बर' सुबुंफोरा आ- आबाद मावनानैनो। जिउ खुंगासिनो दंङ दा जोंहा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा। बर'फोरा बांसिनानो। ओ माइ आबादखौ मावो बिदिनो बर'फोरनि थांना थानायनि। गुबै मोनसे आबाद एबा थांना थानायनि राहा। दा जोङो। दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो आबादजोंल' सोमोन्दो गोनां बेल' नङा। जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां फिथाइ सामथाइ बायदि बायलाफोरबो जोङो। मोनजानायखौ नुनो मोनो जेरै जोंहा। ओ दैज्लां बोथोरनि फिथाइ होनना बुङोब्ला आ थाइजौ। सान्थाल, आनारस। बायदि बायदि फिथाइफोर जोंहा दैज्लां बोथोराव थायो आरो बेफोरखौ जों मोनजायो बेफोरबायदिनो जोंङो दैज्लां बोथोरनि ओ बागै बुंबावोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां आसामाव दैबाना जानायखौबो नुनो मोननाय जायो बेबायदि जोंहा हाखुरखानाय बायदि बायला जाथायफोराबो जोंनि आसामाव दैज्लां बोथोराव जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो आसामाव दैबानायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौबो जों मोननो हायो बेफोरबायदिनो बोसोरफ्रोमबो जोंनि आसामाव ओ दैबाना जा जायो आरो बेजों लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरा जिउ खहा जानायजों लोगोसे सोरबा ओ देहायारि जखम जानानै थायो। सोरहाबा सोरहाबा न' बां गोमानांगौ जायो सोरहाबा सोरहाबा ओ जिब जुनार बायदि बायलाफोरा दैबानाजों बुखारलांजानो गोनां जायो बेफोरबायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो फारसेथिं नायोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराव जोंनि उदै सुफुंनायनि मोनसे आबाद बे खौबो जों दैज्लां बोथोरनि गेजेरजोंनो थिखोनानै लानो हायो। जेरै माइ आबाद बेफोरबायदिनो आबादनि बिथिङाव नायोब्ला सारुन बानलु बेबायदिनो सबायबिमा फाथो ओ मैफ्राय खुमब्रा जोगोनार बेफोर गासैखौबो जों दैज्लां बोथोराव मोननो हायो। बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि बायदि बायला मैगं थाइगं बेफोरखौ जों दैज्लां बोथोराव मोननो हायो बेफोरबायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोर होननानै बुङोबा जोंहा बे बोथोराव जोबोद गरम जानायखौबो नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा आसामाव आथिखालाव दा जिबायदि थासारि गरमजों जों खायसे खायसे सुबुंफोरा थानो हायै जादों बेफोरबायदिनो खायसे खायसे सुबुंफोरा एसि फेन बायदि बायदि लानानै आथिखालाव बर' सुबुंफोरा ओ दैज्लां बोथ थोराव रायजो जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ गरम बोथोराव गोबां सुबुंफोरानो जिउ गोमानायखौ नुनो मोननाय जायो गरमजों। बेफोरबायदि सुबुं अनजिमाया -बबेबा समाव गोबां थैनायनि जाउनाव गोबां ओ रायजोआव माखासे मेदिया माबा माबिफोराव ओ रायज्लायबाय थानाय एबा सरसा जानायफोरखौ जों मोननो हायो बेफोरबायदि बिदिनो जोङो ओ दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला गोबां खोथाफोरखौ जों बेयाव मोननो हायो। ओ मेसें बोथोरनि रुजुनायाव जोंहा गरम बोथोराव। बांसिन बिबांनि गरम जायो आरो रो बेफोरबायदिनो बांसिन बिबांनि जोंहा माइ आब बाद फिथाइ सामथाइ। बेफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोरावनो मोननो हायो। बेफोरनि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्ला जोंहा बर' फ्रा हाजो जिं जिं एबा हाग्रा जिं जिं रायजो जाग्रा मोनसे हारि। बेफोरबायदि मोनसे हारि जानायलाय गोबाव समावनो मिथिंगानि बायदि बायला जिब जुनारफोरा ओ बर'फोरनि ओ एबा हाग्रा जिं जिं थानाय सुबुंफोरनि जा आबाद फोथार बेफोराव फैनानै मैदेर एबा गुबुन गुबुन जिबफोरा आबादफोरखौ ओ नस्थ' एबा सिलिंखार खालामफैनायखौबो नुनो मोननाय जायो बबेबा समाव आरो बबेबा समाव बेफोरबायदिनो थाबाय जाला लांनाय बेफोरबायदि जाथायफोरा जाफ्लेबाय थायो बेफोरबायदिनो जोंहा बेफोरबायदि जिब जुनार फैनायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा आथिखालाव जिउबो गोमानो गोनां जादों बेफोरबायदिनो जिब जुनारफोराबो ओ सुबुंफोरनि बेफोरबायदि माइ आबाद बायदि आबादफोरखौ रैखा होनाय जे कारेन्ट सर्ट होनाय बेफोराव नांनानै ओ खायसे खायसे जिब जुनारफोरा जिउ गोमानो गोनां जायो दा नोंथाङा आरो बेफोरनि बागै मायबाफोर बुंनो सानबावो नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ गोबां माने सावरायोब्ला जोङो मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोरनि सायाव गोबां बाथ्रा सावरायनो हायो। जेरैहाय जोङो नोंथाङाबो बुंलांखादों जे दैज्लां बोथोरनि बागै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय। दा आङो मेसें बोथोरनि बागै एसेसो बुंनो सानदों। ओ सें बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जाय बोथोराव जोङो गोजांनाया बारा जायो जेराव दैज्लां बोथोरनिफ्राय गोजांनाया बांसिन बारा जायो आरो सान्दुङा खम बिबांनि दुङो होननानै जोङो मिथिनो मोनो बा जों मोनबोबाय थादों आरो बे बोथोराव जोङो जेनेबा ओ माखासे फिथाइ सामथाइ बिदिनो माखासे माने मैगं थाइगं बा सबाइ हारिनि माखासे ओम आबादफोर मावनायखौ जों मोननो हायो थिग बेबायदि बिदिनो जोङो बेफोर मोननो मेसें बोथोर एबा दैज्लां बोथोर बा ओ मोननैबो बोथोरावनो मावनाय माखासे ओ माने फिथाइफोरखौ आथिखालावहाय गोबां माने दैज्लां आरो मेसें नायालासिनो मोननैबो बोथोरावनो माने फिथाइ सामथाइ खौ मोननो हानाय बा मोननैबो बोथोरावनो मैगं थाइगंआनो जा एबा बायदि रोखोमनि माने ओ आबाद बा बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवायानो जाया माने गासैखौबो मोननो हानाय बायदि गोबां माने गोदान गोदान माने दिहुनथाइ गोहोफोरखौ जोङो नुनो मोनदोंसै दा बेबायदिनो बुंनो हायोदि आथिखालावहाय जोङो ओ बुंनो हायो जेरै दैज्लां बोथोराव मोननो हानाय जेरै थाइजौ खान्थाल सुमफ्राम ओ बायदि रोखोमनि जेरै जाग्रा मुवा बायदिफोरखौ जोङो आथिखालाव मा होनो मेसें आरो दैज्लां मोननैबो बोथोरावनो जोंङ मोननायखौ नुनो मोनसै आरो बेबायदिनो जेनेबा ओ बेफोरबायदि माने मेसें आरो दैज्लां बोथोरखौ नायालासिनो आथिखालावहाय माने गोबां माने सोलायनाया फैदों बा गोबां जौगादों होनो होनै आं बुंनो सानो बेबायदिनो जेनेबा जोङो ओ दैज्लां बोथोरावहाय मोननो हाबावो जेरै ओ दैज्लां बोथोराव बांसिनै अखाया हायो होननानै जोङो मिथिखायोआनो नाथाय आथिखालावबो नुनो मोनसै जे मेसें बोथोरावबो खायसे खायसे ओनसोलाव ओ दैबाना जालायनाय माने बबेबा समावहाय अखा हानायखौ जों मोनो नाथाय आथिखालावहाय आरो नुनो मोनबावो जे मानो खायसे बोथोरावहाय दैज्लां बोथोरब्लाबो माने अखा बुरजा हायोब्लाबो माने खायसे बोथोरावहाय ओ अखाखौ जोबोद खम बिबांनि हानायखौ जों नुनो मोनसै जेरै जों बुंनो हायो थांनाय बोसोराव जोङो जेरैबायदि मानो आबाद मावनाय समावहाय अखाखौ मोनैनि जाउनाव खायसे खायसे आबादारिफोरा खायसे खायसे मा होनो हाफोराव आबाद मावनो हायाखै आरो खायसेया दै सारनानै एबा खायसेया जेनेबा फा सिंनिफ्राय दै बोखोनानै मिसिन बायदिफोरजों बा सलार बायदिफोरजों बोखोनानै ओ आबाद मावनांनाय बेफोरबायदि थासारिखौ जों माने मोननो हादों आरोना नो आथिखालावहाय माने दैज्लां आरो मेसें मोननैबो मोननैनि गेजेराव माने गोबां फारागथियावनो माने गैलियाखौनो होनजासै मानो होननानै बुङोब्ला जेरैहाय मैगं थाइगंनि बेलायावबो जों मोननो हायो हमनानै लादो जोङो गोजां बोथोराव मोननाय ओ कबि बिदिनो बान्दा कबि फुल कबि अल बायदि फोर खौ आथिखालाव माने दैज्लां बोथोरावबो मोननो हासै मा बेफोरबायदि जेनेबा ओ मेसें बोथोरावल' मावालासिनो दैज्लां बोथोरावबो माबोरै बेफोरखौ दिहुनथाइ ओ गोहोखौ बांहोनो हागोन बा दिहुननो हागोन बा बेफार फालांगियाव बाहायनो हागोन बेफोरखौल' माखासे गासै सुबुंफोरा माने नायबाय थानायनि जाउनाव एबा मा होनो नायबिजिरबाय थानायनि जाउनाव बा ओ मावनायनि जाहोनाव जोङो गोबां सोलाय सोल' एबा दैज्लां आरो मेसेंनि गोबां फाराग थिखौ माने सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बिनि अनगायैबो जों नुनो मोन मोनबावबा मोनबावो जेरै मेसें बोथोराव मोननो हानाय माखासे गरान खेथिफोरनि सायावबो जों सावरायनो हायो जेरैहाय फाथो बायदिफोरखौबो जोङो गोरान खेथि महरै ओ अ सरि ओ बेसर सबाय सिबिं बायदिफोरखौ जोङो जेनेबा गोरान खेथि महरै मोननो हायो बेफोरखो माने दैज्लाङावल' ओ मे-मेसेंआवल' मावालासेनो माने दैज्लां आवबो माने आथिखालावहाय बायदि रोखोमनि टेन एबा बायदि रोखोमनि मा होनो अखा सिनो हायि बायदि माखासे ओ थुमबुस थुम्बु बायदि रोखोमनि जेनेबा खोंनानैहाय आथिखालावहाय माने दै हाबनो हायि बायदि खालामनानैहाय माने गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा गोदान मुगानि माखासे ओ जेरै दिहुनथाइ गोहो हमनानै लादो जेरै ड्रागन फिथाइ इदिनो जेनेबा सुमफ्राम फिथाइ बायदिफोरखौबो आथिखालाव हाय माने दैज्लां मेसें नायालासिनो जेरै समफ्राम फिथाइखौ जों दैज्लां बोथोराव मोनजायो आरो नाथाय आथिखालावहाय नुनो मोनसै जे माने सारा बोसोरावनो सुमफ्राम फिथाइखौ मोनजानाय बे आरो बायदि रो खोमनि बेेराइटि बेेराइटि रोखोमनि जेरै गोसोम जादनि सुमफ्रां बा बायदि रोखोमनि सुमफ्राम थायलेण्डनि सुमफ्राम बायदि रोखोमनि माने सुमफ्रामनि मुंफोरखौबो मोनो आरो बेबायदि रोखोमनि जोङो सुमफ्रामफोरखौ गायनानै जानायखौ जों आथिखालावहाय नुनो मोनसै आरोना। ओ बुंनो थाङोब्ला जों आथिखालाव हाय दैज्लां आरो मेसें माने मोननैबो बोथोरखौनो जों मोननो थाङा। दा नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय। दा होमबा नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
औ दे दे।